अ नोंथाङा खोनानो मोनदोंना आंनि ब
औ खोनादों नोंथां ओ। आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों माने। जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै माने एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा आंनो साव हमनो हाखागोन ना।
औ नोंथां थारैनो जों सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथाङा होमबा दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ नोंथां।
दोरोङारि ओ बरनि दोरोङारि ओंख्रि जाग्रा होननानै बुङोब्ला जोङो। ओ अनला खारैजों दाउ। ओंख्रै बा जि आइ टेक मोननो हानाय ओंख्रि होननानै ओ जोङो। जों बुंनो हायो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ नोंथांनो आङो। होनोसै आरोना नोंथां।
औ औ
जोंनो औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों दे।
ओ अनला। जोङो ओ माइरं गुन्दै खालामना लानानैहाय जोङो सं- -नाय जायो आरोना नोंथां। आरो जोङो बै खारैखौ जोङो थालिर फस्लानिफ्राय बाहायो जेरै आरो थालिरखौ थालिरनि मादानिफ्राय बाहायो जों बेखौ आरो। बांसिनानो। आइथिया थालिरनिफ्राय बाहायो बाहाय बाहायो आरो ना नोंथां ओ। बिदिनो जोङो ओ। दावजों अनला खारै संनो थाखाय जोङो। माबा माइरंखौ दे ओ उनग्रोना लाबाय दानिया। आरो ग्रेनडाराव दे - -सै मिसिननि मिसिनजों आरो गोदोहाय ओ बांसिनानो। दिंखि आरो उवाल बिदि बाहायनाय नुयोमोन आथिखालाव बेफोरखौ। ओ नुनो मोनलिया आरो ना नोंथां।
औ
जोङो अनलाजों दाउ बेदरजों संनो थाखाय जोङो अन दाउखौ जोङो थाव - -जों एसे ओ एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो थाव सेरनानैहाय जों एसे एवफ्र्रांग्रोनानै लानाय जायो। जायो आरो जोङो बेयाव ओ नांगौ मस्ला जेरैहाय बानलु मस्ला जिरा मस्ला ओ हायजें आरो साम - -ब्राम गुफुर जों बेयाव आरो सामब्राम गोजाखौ होनाय नुवा नुवा आरो ना नोंथां। आरो जोङो बेखौ ओ बेहाय जोङो दै होनानै खारै होनानै होनाय जायो नोंथां आरो जोङो ओ बै जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जोङो ओ जों अन गुन्दैखौ जोङो दै गलायनानैहाय होनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जों बेयाव ओ गुन्दैखौहाय जोङो सारनानै होनाय जाया आरो ना नोंथां मानो होनोबा जों बेदरा बेयाव ओ सागं होयोब्ला बेयाव ओ गेब्लेेजोबगोन बेदरा बेदर होसनै मोनजानाय नङा माने सागं होनानै होयोब्लाथाय बिनिखायनो जोङो ओ अनगुनदै हाय दैजों गलायनानै होनाय जायो आरोना नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ जों बेबायदिनो अनला खारै ओंख्रिखौ संनो हायो आरो अनला खारै ओंख्रिखौ जों था थालिर फस्लाखौ ओ फस्लाजोंबो संनो हायो जेरै ओ जोंओ बेखौ बैसागुआव बैसागु बैसागु फैयोब्लाथाय जोङो बांसिनानो जों बर'फोर बांसिनानो जायो आरोना नोंथां जोङो थालिर फस्लाखौ ओ आयथा थालिरखौसो जायो जोङो सिनि साम्फा बा जाहादे बिदिखौ जानाय नु नुङा आरोना नोंथां।
औ।
औ।
नोंथाङा ओ बर'नि जाग्रा ओ दोरोङारि ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां ओ जेनेबा नों बुंलांबाय जे जोंहाथ' बरफोरनिया जेनेबा दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' जोंना खारै मैगंआनो जाहैबाय जेनेबा ओ अनला खारै जेनेबा बिदिनो सबाय खारै जोङो बिदि जायो। खारदै खारि ओख्रिं जेरै जेबा जोङो अनला खारैखौथ' जोङो बांसिनानो बेदरजोंहाय जानाय जायो आरोना।
औ नोंथां‌।
जेनेबा बेबायदिनो जोङो दाउ बेदरजोंबो जानो हायो जेनेबा बिदिनो बयलारफोरजोंबो। जानो हायो लकेल दाउजों बांसिन जायो आरोना अनला खारैया लकेल दाजोंबा माने बांसिन थावनायसिन जायो। आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोङो माने जोंहा आरो मोनसे दंबावो जोंहा होनबा जोंहा नारजिबो दङ जोंहा नारजियाबो गोगलैफानाय जोङो जायो। जोंनि जेनेबा जोंनि बर'फोरनि मोनसे बे ओ जोङो माने खारै मैगं आरो बे खारै मैगं नांखाथारगौ जोंनो जेनेबा नारजिया जाखायो बेबो जेनेबा जोंहा मोनसे ओ बर'फोरा दोरोङारि ओंख्रियाव जेनबा माबायदिहाय लोब्बा दङ होनबा जोंहा माने जोंहा बर'नि जेनेबा हाबा होनना बा जेनेबा जों हाथासुनि होनना बुङो जेनेबा जोंहा बे हाथासुनियाव जोंहा खैनाया माने फास्ट गिबि इसिङावहाय ओंखाम संनायाव माने जोंहा अनला खारैखौनो संग्रोनाय जायो आरोना जेनेबा बेयो अन गुन्दै एसे लानानै जेनेबा बिदिनो थबसियाव देहोयो बेखौ बिदिनो बियो हास जेनेबा न'सि एबा इसिङाव जेनेबा बेयो न'नि हाबगोन माने बेयाव माने बेखौ हारसिङैनो माने बियो संनांगौ जायो आरोना जेनेबा अनला खारैखौहाय। औ बिदिनो बेयो संखांनायनि उनावहाय जोंहा हाथासुनियाव माने बियो गावनो निजिनो ओंखामखौ खुरनानै जेनेबा जाहोनांगौ जायो आरोना। बेखौनो जोङो बर'नि जेनेबा हाथासुनि होनना बुंनाय जायो आरोना। आरो नैथियावहाय जोंहा दोङो जेनेबा नारजि जोंहा जेनेबा रुंसारि जालांनाय जेनेबा बिनि जेनेबा माने बावथाय बावनाय दिनखालि जोंहा माने रायजोखौ लिंनाय जायो नालाय। जोंहा रायजोनि जेनेबा कास होनना बुङो जोङो बेयाव माने नै जोंङो नारजिखौ माने होनाय जायो आरो ना गासैबो रायजोफोरनोबो जेनेबा ओंखाम जाहोनायाव। औ, बिदिनो जोंहा बे मोननै माने ओंख्रिया माने जेनेबा जोंहा बर' माने बुहुद गोथौै सोमोन्दो दङ आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ, नोंथांमोनजाय होनाय जायोना जायाबा बिदि जेनेबा? नारजिफोरखौ
जोंनियावबो नोंथां औ, नोंथां होयो। ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनियावबो बिदिनो मानसि रुंसारि जायोब्लाथाय जोङो नारजिखौ बाहायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ ओ बै ओ रंसारि जालांनाय बै मानसै, मानसै जों जोङो सोमोन्दो गैलिया होननानै जों बेखौ ओ बाहायो आरो ना नोंथां। आरो जों नारजिखौ ओ गिबियावनो ओ फाथोनि मोननाय जायो नोंथां। जेरैहाय जोङो दायो दैज्लां समाव जोंङो फाथोखौ फाथो आबाद मावनाय जायो। ओ आरो जोंङो बेखौ जेबोला फाथोआ देरो, अब्ला जोङो ओ न'आवनो फुनानै बा हानानै लाबोनानै जों बिलाइखौ लाबोनानै ओ फोरानफैयो। ओ, जोङो फोराननायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जेबोब्ला रानो अब्ला जों बेखौ फाथो ओ नारजि मुं होना -होनाय जायो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ -ओ, नोंथांनो आङो एसे ओ साम'जों ओ सबाय माबायदि सङो एसे फोरमायना होनो सानदों नोंथां।
औ -औ, दे फोरमाय जागोन दे नोंथां।
औ। ओ जोंनो साम'जों सबायजो-सबायाइजों संनो थाखायबो जोंनो खारै नांगौ जायो। जोंङो सबायखौ ओ थावजों संङा मानो होननानै बुङोब्ला जोंना सबाया थावजों सङोब्लाथाय रग' रागहाय थागोन आरोना नोंथां। बेनिखायनो जोङो ओ सबाय बेखौ थावजों संना जाया। बे जों बेयावबो जोंना खारैनि गोनांथि जायो आरोना नों नोंथां जोङो बेयावबो थालिर फस- ब -फस्लाजों बाहायनाय। बाहायो आरो ना नोंथां। मोनो जोंनावबो बेयाव हाथाय बा बाजारफोरावबो जोङो बेखौ बायनानै मोनो। नाथाय जों बेखौ बाहाया। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि न'आवनो बानायनाय खारैया ओ थावसिनो आरोना नोंथां। बेनिखायनो जोङो ओ न'आवनो बनायनाय खा ओ थालिर फस्लानि खारै बेखौ बाहायनाय जायो। ओ आरो जोङो सबायजों साम'जों संनो थाखाय जोङो सबाय- सबायखौ जोङो ओ दैयाव सोमग्रोनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सबाया एसे रुदब नि थाखाय जोङो सबायखौ दैयाव संग्रोनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां। आरो जोङो सबाय ओ साम'खौ जोङो ओम
हाथाय बाजारनिफाय बायनानै एबा दैमा- दैसानिफ्राय हमना लाबोनानै जों बेखौ साननै सानथामस सो दोनग्रोनांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना साम'आ गोबां मैला थायो बेख खौ जों सानसेयावनो जाजाया आरोना नोंथां।
औ
उम बे मैलाया खारनायनि थाखाय जों बेखौ ओ साननै बा सानथाम दोननांगौ जायो आरो बिदिनो जोङो बेखौ बिदि सान सानथाम दोननायनि उनाव जोङो ओ दाखोनखौ ओ बोखानान बोखानाय जायो। बेनियाव दाखोन थायोना नोंथां बेखौ बोखानाय जायो आरो बोखानानै जोङो बेनि खिथौखौहाय ओ दाननानै जोङो बेखौ ओ लेबुजों ओस साम'खौ लेबुजों एबा संख्रि होनानै जोङो ओ सुनाय जायो जाहाते बिनि माराम मैलाफोरा खारनायनि आरोना नोंथां। आरो जों बिदिनो साबफा सुना लानानै ज जोङो ओ साम'खौहाय था ओ थाव सेरनानै जोङो मोजजां एवफ्रामना लाग्रोबाय आरो ना नोंथां आरो बे खौ जोङो एवफ्रा खांनायनि उनाव जों बेखौ दोनग्रा आइजें बा थोरसियाव जोङो बेखौ बोखांनानै दोननाय जायो दोननायनि उनाव बै ओ‌ जोङो सबाय स सोमनानै लाखानाय बेखौ जोङो थावाव ओ एव बेखौबो थाव एसे होन होनानैहाय एवफ्राम गोरनाय जायो एवफ्रामनायनि उनाव जोङो ओ मस्ला जेरैबादि बान लौ संख्रो एबाव हम बानलौ जिरा गुरा बिदिनो सामब्रां सामब्रां गोदजा बिदि होनाय जायो आरोना नोंथां। होनायनि उनाव जोङो बेयाव दै लु नानै होयो खारै होनानैहाय दै लुनानै होयो होनायनि उनाव जेब्ला दैया गोदौयो अब्ला जोङो साम'खौ होनाय जायो आरो जों सबायावहाय जोङो जेब्ला साम' खौ होयो अब्ला जोङो बेयाव सागं सानायखौ नुनो मोना आरो ना नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि स साम'आ बेयाव सागं होयोब्लाथाय ओ गुग्रुबजुबगोन माने ओंख्रै जानाय बायदि मोननाय नङा बेनिखायनो जोङो ओ साम'आव हाय
साम' होयोब्ला जोङो सागंखौ होनाय जाया आरो ना नोंथां।
औ।
आरो जों जोङो बिदिनो सबाइ आरो ओ साम'खौ बिदिनो ओंख्रि संनानै जाजायो आरो
औ -औ ओ नोंथांमोननिजायहाय मा आङो मोनसे मा होनो बेखौ ओ इन्दि जेनेबा मा फिथोब जेनेबा एम्फौ बेखौबो मोननाय जायो नामा नोंसिनिथिंजाय
औ नंगौ थारैनो जोंनाव ओ बिदि एम्फौ मोननो मोननो हायो नोंथां।
औ -औ बेखौ माने फिनाय जायो आरोना।
औ नों ओ बेखौ ओ जोङो बेखौबो जोङो अनला खारैजों जानाय नुयो आरो ना नोंथां।
औ
आरो जोङो बेखौ ओ ओरैनोबो फ्राय एवनानैबो जानो हायो आर रो खायफा मानसिया ओ बिदि एम्फौखौ जानो हाया होननानै बुङो मानो होनो ब्ला ओ मोदोमहावहाय जायफोरा माननाय दंङ' बेब बायदि मानसिया बेबायदि ओ एम्फौखौहाय जानो हाया होननानै बुङो आरो ना नोंथां।
आ।
नोंथांङा जाफेरनानै मोनबाय ना?
औ औ मोनबाय ओ जाफेरबाय आंबो गोथावानो। माने जेनेबा बेखौ ओ जेनेबा जों बर' ओ गोबाङानो जायो आरोना जेनेबा आं बांसिनानो जानायखौ नुनो मोनो माने बेखौ जों बर' फोरा बैसागोफ्राव बांसिनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो आं।
नोंथां जोंहा समा